हेल' नोंथां हेल' खोननानै नोंथां?
हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामदों?
आं दायो ओरैनो दंथ'यो
अ। नोंथांना नेटआ एसे प्रब्लेम जानानै दं नामा नोंथां?
खोनाया नामा?
औ माने दसे दसे खोनादों दसे दसे खोनाया बिदि जादों आरो औ खोनादों।
अ दा खोनादोंना?
औ खोनाबाय दा नोंथाङा फ्रिबा।
औ।
दा आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां। दा बे टपिक दा आङो फोरमायनानै होनसै बे टपिकखौहाय जेनेबा गोदोनिफ्राय दासिमाव जेनेबा नोंसिनि गामिया माबायदिहाय सोलायबोखो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा गोदोहाय माने माबायदि रायजो जायोमोन? ओमफ्राय दा माबायदिहाय जेनेबा मा बेसेबांसो सोलायनाय फैखो बेफोरनि बागैसो फोरमायनानै होदो।
औ -औ। जोङो रायजो जाफै जेननाय बा सिगां समनिखौथ' जों एसेबां मिथिनाय जानाय नङा जिखिनि आं जि खोनादों माने बेखौनो मिथिदों बेखौ फोरमायनो सानो आरो सिगां समाव होननानै -नानै बुंबाथ' माने सिगांनि मानसिफ्रा माने जे गामियाव थाफैदों बे गामियाव माने दा दाब- दाब जायगानिफ्राय फायथिनो मोननाय जादों आरो माने सिगां समाव थ' गोबांनो बिदिनो हादान नागिरनाय हा नागिरनाय बेफोर बांसिन सोलियोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। माने सिगाङावथ' गासिबो जायगा फ्रानो हाग्रा बारि बा हादान सिस्टेमावसो दंमोन माने बेफोरावनो सोरबा- सोरबा गाव -गावनि जे खिनि जोनोम गामि बेफोरखौ माने गारनानैहाय गुबुन मोनसे गामियाव हाफोरखौहाय बुरजा नागिरनानै बा गाव गाव- गावनि माने केपासिटिफोरखौ नायनानै माने फै नायफोरखौहाय खोनानो मोननाय जादों आरो गोब गोबां स्टाडप जायगा फोरनिफ्राय फैनानै बा हाग्राफोरखौ सिफायनानैहाय न' लुफै होननानै रायजो जादों बेफोरखौ मिथि मोननाय जादों जोङोहाय माने सिगां समाव- सिगां समावथ' मारै मारै जादों बेखौ थ' एसेबां मानि मिथिनो मोननाय नङा मानो होनबा सिगां सम
औ।
जोङो इसिबां मोनाखै नालाय सिगां समाव होनबाबो गोबां बेलेग -बेलेग जायगानिफ्राय फैनानै रायजो जाफैनाय आरो बिलाइ फैनानै थाफैनाय दासिमाव नुनो मोननाय जादों आरो जोंहा सिगांनि समावथ' एसे गोबाङानो गावबा गाव -गावबागाव गावगाव सोलिनायखौहाय मिथिनो मोननाय जादों आरो सिगां समफ्र' एसेबां माने गावजों गाव एसेबां मदद होलायनायबा गावजों गावहाय सहाय होलायनायखौ जों माने नुनो खोनानो मोननाय जायाखै आरो। सोरबा दंबा दं सोरबा गैयाबा गैया बेफोरखौ माने एसे माने समाव बांसिन दाहोना रुवाथि बेफोरबायदि माने थानानै बैनानै जानायफोरखौहाय माने मिथिनो मोननाय जादों आरो आरो जोंहा गामि गामियावहाय बेंगिरि गामि बेंगिरि होनना बुंबाथ' बयनिबो गामियावनो गावबुरा सेक्रेटारि बेफोर खौथ' जोङोहाय थानायखौ मिथिनो मोनखायो गामि गामियावहाय एसे गोख्रों खालामनो बेंनो होननानै हाय माने गामिनिफ्रायनो सायख'ना दोननाय होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो
आरो सिगां समावथ'
सोरबा सोरबा बांसिनानो माने बेलेग जायगानिफाय फैनानैहाय हाफोरखौहाय मोनै समाव माने खमफोरबाबो खम मोननायफ्रावबो माने आबाद मावनानै जानो रोङैफोर बेफोरबायदिखौ जों माने मिथिनो मोननाय जादों आरो आबाद मावनानै जानो रोङैयाव मालायनियाव हाय थांनानै थांनानैहाय हाजिरा मावनानै माने उसिनि थाखायनो हाजिरा मावनाय खा खामला मावनानैफोरखौ माने मिथिनो मोननाय जादों ओरैनो बाथ' जोंहा दानियावहाय जोङोहाय गावबा गाव गावबा गावनो मावनानै जानाय बा मालायनाव बिनानै जानायाव जों नुनो मोना सिगां समाव जिबायदि माइरं बोथिसेनि थाखाय जि गैथ'वाबा बि बिनानै माने मोनजानाय बेफोरबायदि माने मिथिनो मोननाय जायाखै आरो दा थ' सोरहाबा बिदि गैयाबा थांनानै सहाय होलायनाय बा बिलायनानै जालायनाय बेफोरखौहाय मिन्थिनो मोननाय जायोबा नुनो मोनजादों सिगांनिफ्राय लानानै दासिमहालागैयाव सो गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो सिगां समावथ' बांसिन गोरों गोराफोरनिबो माने बिबाङा खममोन नाथाय दायो सोलोंथाइनि बिबां बांनायजों लोगोसे गोरों गोराफोराबो बांबोबाय आरो साननायाबो सोलायबोबाय सिगांनिफ्राय लानानै जेखिनि साननो सोलिबोदोंमोन बेफोरनिफ्राय माने दायो सो सोलायनायखौ जोङोहाय नुबोनो मोननाय जादों आरो नोंथांमोननि गामिथिं माबोरै सोलियोबा माबोरै मा रै रायजो जाना दं बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंदां दा गामि होननानै बुङोब्लाथ' दा नोंथाङाबो माखासे खोथाफोरखौ जेनेबा बुंलांखाबाय जेनेबा गामिनिखौ दा बेफोरबायदिनो जोंनिथिंबो गोदोनि सिगाङाव सिगांनि समावहाय जोंबो बानाय नुफेराखै नालाय जोंबो नुफेराखै माने नुबोआखै दा ओ ओम बिदिनो बि आइमोन बाबामोन खोन्थानायखौ जेनेबा जोंबो मिथियो आरो जेनेबा गोदोनि समावहाय जोंबो एसे एनै मोनबो बाय आरो जेनेबा गोदोनि समावहाय माने जोंनि गामिया माने बांद्राय डेभलप नि माबायाव गैयामोन आरो जेनेबा इदिनो एसे गोदोसोनाय गामिमोन जेनेबा बिदिनो हाग्रा बंग्रामोन होननानै जों मिथिनो मोनो जेनेबा फरायनाय लिरनायफ्रावबो जोंहा बारा गैबांङामोन ओमफाय आरो बिदिनो नोंसिनि गामिनि बायदिनो जोंनाबो गुबुन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै माने बेवहाय हादान सिफायनानै माने थाफैदों आरो जेनेबा दा बेवहाय माने जोंहा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै ओ याव थाफैनानै माने बयबो गोरोबलायनानै माने हाग्राखौ सिफायनानै बेयाव थादों आरो ओमफाय बिनि उनावाव माने गामि दानानै लानाय जादों आरो दा बिनि उनाव जोंआ माखासे बेफोरबायदिनो ओ गोबां माने माबाफोराव गोलैसोनायमोन जेनेबा फरायनायफोरावबो जोंहा खाथि जेनेबा फरायसालिफोर गैयामोन बै सम मावहाय मानो होनबा गासैबो माने जाय गायानो माने हाग्रा बंग्राजों माने बुंफबनायमोन आरो दा बिनि उनाव जोंहा दा गोबां सोलायनायफोर जेनेबा लिरनाय फरायनायनिफ्रायनो लानानै जोङो जेनबा एसे दावगानायफोरखौहाय जों नुनो मोनसै।
औ औ
नुनो मोनो आरो जेनेबा सिगाङावहाय जोङो एसे नुबोदों जेनेबा सिगांनि समावहाय माने गामियावहाय बिदिनो जमा जमायै ओ बिदिनो बन आरि लायनाय आरो बिदिनो न'खर न'खर जेनेबा फुख्रि बायदिसिनाबो जेनेबा सावरि बाजालि जानायफोरखौहाय बांसिन गोबांसिनै नुनो मोनो आरो जेनेबा गोदोनि समावथ' माने बांद्राय रां रुफानि जेनेबा खामानि दामानि मावोब्लाबो रां रुफानि नङामोन माने बिदिनो सावरि बदलमोन आरो मानो होनबा जोंहा रां रुफायाव माने बांद्राय एसेबां माबा गैयामोन आरो दा बै समाव माने जोंहा सावरि बादालि बेफोरबायदिल' मावनाय नुयोमोन आरो ओमफ्राय खामला बेफोरबायदि मावोमोन आरो दा जोंहा बै समावहाय ओ बिदिनो। माबाफोर खामानि जेनेबा न' उलाब नाय जेनेबा न' लुनाय। जेनेबा बेफोरबायदिनो थुरि गोदान होनाय बेफोरबायदिनो इन्जुर गोदान होनाय बेफोरबायदिखौ जोङो न'फोर लुयोबा माने सावरि बा सावरिफोरावसो लुनायखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन आरो दा बिदिनो ओ न' लुखांनायनि उनावहाय ओ मोनाबिलि समावहाय माने जमायै ओ बेदर आरो जुमायफोरजोंहाय माने ओ जमायै खौसे लोंलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन दा बेखौ जोङो नायनानै साननो थाङोबा माने गोदोनि समावहाय माने अनलायनाय बा खौसेथिया माने बांसिनमोन आरो आंनि साननायाव ओमफ्राय दामाने बेफोरबायदि खौसेथिया दा आथिखालावहाय नुनो मोनला आरो जिहेथु जोङो गावबा गाव माने आजिखालि रां रुफा खामानियावहाय माने गाव बयबो माने गोसो होनाय खौ जों नुनो मोनसै दा माने जोङो माबा मोनसे खामानि मावनोब्लाबो जों दा माने सावरिफोरखौहाय जोङोथ' मोनखाला। मानो तामाने हायजिराल' जों माने खामानि मावनायनि सोलायै जों माने बे मानसिना माने जोङो दा रां हरनांगौ जानानै फैबाय आरो दा माने बेफोराव माने जोंहा बाराख खौसेथि गैलायखौ जोङो नुनो मोनला आरो दा। रां रुफा गैयाबानो माने जोङो जेबो खामानिफोरखौनो मावनो हायै बायदिबो जों साननो मोनहरो आरो मान ने दा बेफोरबायदिनो आरो गोदोनि समावहाय जोङो इदिनो लाइटफोर गैयामोन जोंनि गामियावहाय जेनेबा कारेन्टनि बेब'स्था गैयामोन दायो जेनेबा कारेन्टनि बेब'स्थाफोरा फैबाय आरो दा गोबां माने सुबिदा गोनां फैबाय आरो दा गारि गुराफोराबो बांलांनो हमबाय आरो स्कुल फरायसालिफोर फोराबो माने खाथि खालायावनो माने गायसननायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जिहेथु दानि उन्दै उन्दै दा जाखांबोनाय ओ माने लाइमोनफोरा दा खाथि खालायावनो गोजान जायगायाव माने हान्थि नांङा लासिनो माने खाथियावनो फरायनानै माने मोजाङै सोलोंथाइ लानो हानायखौ जों नुनो मोननाय जासै आरो। दा औ दा नोंथां ओ जोंनाथ' समावबो जानानै फैबाय नङा होमबा दा बेखिनियावनो ओ जोंनि बे ओ टपिकखौ माने एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दे
औ दे होमबा नोंथां औ दे